हेल'! नोंथां।
औ नोंथां खोनादों र' खोनानायालाय।
दानिया खबरा माबायदि?
आंना खबरा गेजेरावनो दंथयोलै नोंथां। ओ नोंथां आङो जेबो ओरैनोथ' खामानि दामानि जेबो मावाखै। ओरैनो दं आं। ओम ओंखाम जाखांनानै ओरैनो गोदाव-सोराव दंलाबायो आरो।
औ।
नोंथाङालाय नोंथांना माबोरै
ओइ आंनिया बै बिदिनो नोंथा ओ ओरैनो दंथ'यो दा ओंखामबो जाथ'वाखै ओरैनो नै दसे ओरैनो बिजाबफोर नायलागासिनो दंमोन नै माबानि मा होनो ओ नै आसाम पुलिसनिनो एसे थाग थियारि खालामगासिनो दङ। एसे बेयाव एगजामाव रिटेनबो जायो नालाय फिजिकेलनि उनाव बेफोरखौनो एसे नायलगासिनो दङ स' दा औ नोंथां अब्ला जोङो टपिकखौ आखाइायाव लादोनि ओ थ'पिकखौ औ गथ'फोरनि फारसे बिमा-बिफानि जोथोन लानायनि एसे सोमोन्दै रायलायनोसै आरो जेनेबा ग ओ गथ' फोरखौ जोङो बिमा बिफाया माबायदियै मोजां खालामनो हागोन आथिखालनि जुगाव आथिखालथ' नायोब्ला ओ गथ'फोरा नै मेट्रिक पास जाबानो बाइक उनो बिगासिनो दङ अब्ला होआबा द्राग्स जायो मा जायो बिदि जागासिनो दङ बेफोरनि सायाव एसे ओ रायज्लायनोसै
औ औ जोबोद मोजां टपिक सायख'दों नोंथां टपिका
अब्ला एसे नों एसे मिथिनाय खन्द'खौ एसे खेवना होबानो जाबाय बेफोरनि सायाव
उम जाखिनि हायो एसे फंनैसो बुंलांनोसै होमबा
औ
मानि जोंनि दाथ' बर' समाजाव बेफोरबायदि मा होनो गथ'फोरा जेनेबा द्रागस जानाय बा बाइक बिनाय माबा मोनसे बेफोरबायदिनो गाज्रि मा होनगोन गाज्रि आखल आखु बा गाज्रि हुदा बेफोरखौ बोजबना लानाय बा बां मावबाय थाबाय गाज्रि खामानि मावनाय बे फोरखौ नुनो मोनो आरो जों ना नोंथां
औ औ नोंथां
बेफोरनि सायाव बिमा बिफानि मावनांगौ बा बिमा बिफाया जोथोन लानांगौआथ' गोबां दं नोंथां नङा होमबा माने गथ'फ्राबो एसे बुजिनांगोन बिमा बिफाखौ उम बिमा बिफाफोराबो आरो गथ' गथ'फ्रा जा बियो बेखौनो होलाबायनो नाङा बिदिनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां आंनि बादिब्ला ओ उन्दै समनिफ्रायनो आरोना बिमा बिफाया ओ माबायदि जोथोन लानांगौ होनोब्ला ओ उन्दै समनि फ्रयनो बिसोरखौ ओ मोजांथिं लांनाया ओ गुरुत्त गोनां आरो मोजांथिं लांनाया गुरुत्त' गोनां होनना बुङो ओ जेनेबा गाज्रि खामानिफोरखौ जेनेबा ओरैबायदि गाज्रि होनना खोन्थानां आरो जेनेबा ओ सिगारेट सोबनाया एसे गाज्रि मुवा बिदो ओ नोंङो खनसे सोब जोबबानो थैखाथारगोन बिदि बायदि ओ होननानै एसे सिगिनानै दोननाया गाहाम आरो उन्दैनिफ्रायनो। ओ सिगि खाजोमना दोननांगौ बेफोरनि बाथ्रानि बेयाव एसे सांग्रांथि खालामना दोननाया गाहाम। बेल' नङा ओ बाइक बायनाय जेनेबा बाइक ओ सानानै ओ ओ सालायनाय मानायफोरखोबो ओ बेफोरखोबो सांग्रां थि होखाना दोननाया गाहाम आरो। खारन ओ बिसोरो मोनसे समाव ओ जिथिया ओ फरायै फरायै बिसोरो मेट्रिक होनाय समफोर जायोब्ला एबा ओ ओइच एस होनाय समफोर जायोब्ला बिसोर पास जाखांबा ओ जि-जिथु बाइक बियि बायदि सिगिना दोननांगौ आरो सांग्रांथि होनना दोननांगौ। ओ जायनि जाहोनाव औ औ। जायनि जाहोनाव होनायनि उनाव बिसोरो ओ गोबां ओ सुबुंफोरखौनो जों बर' समाजाव एबा बेलेग हा ओ हा समाजावबो नुनो मोनो। ओ माने बिसोरो बाइक लाखांनायनि उनाव ओ अबेबा स्पिड ओ सलायनानै ओ एबा ओ साखावलाबायनानै ओ एक्सिडेन्ट जानायखौ गोबां नुनो मोनो आथिखालाव। नङा होमब्ला नोंथां? ओमफाय बेफोरनि थाखाय बहुद सांग्रां थि खालामनांगौ आरो बिमा बिफायाबो सांग्रांथि जानांगौ। होलाबायनो नाङा। जेनेबा गथ' फिसाखौ ओ अख्रा जायै बाय दि ओ फा उन्दै समनिफ्रायनो बुजायबोनांगौ आरो। थिक बेबा नो ओ द्राग सिगारेट ओ सोबनायाबो बिदिनो उन्दैनि फ्रायनो एसे सांग्रांथि एबा ओ बुजायनाया गाहाम। उन्दै समनिफ्रायनो बिदिनो बुजाय बु जायै माने गोदोर जासिम बुजायबोनांगौ आरो सासे गथ' फिसाखौ। ओम मफायो गाज्रि लोगोफोरजों ओ लोगो जानो लोगो जानाङा होननाबो सांग्रांथि होखानांगौ आरो। औ अब्लासो औ अब्लासो माने गथ' फिसाया बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो।
ओ आथिखालावथ' ओ दा द्राग्स सिगारेट सोबनाय फोरा गोबां बिबाङावनो बांगासिनो दङो आथिखालनि जुगाव औ। नै दानि आथिखालनि सिख्लाफोराबो लोंनाय जानायाव हाबफानो हमबाय। अब्ला सानना नायदो बिमा बिफानि ओ बिमा फिफाया बेयाव बुहुत ओ गोबां जोथोन लानांगौ जानानै फैदों। नङा होमब्ला नोंथां? अब्ला आं सानो ओ बिमा बिफाया ओ बेसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै ओ फोरोंबोबाय थानांगौ आरो अब्लानिया मोजां जागोन आं आसा लायो।
एसे गोख्रों स्ट्रिकलि स्ट्रिक जानांगोन आरोना बिमा बि
औ औ औ नोंथां। आथिखालनि एसे ओ नै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथाङा मा होननो सानो? आजिखालिथ' नै सिख्लाफोराबो लोंनाय जानाय सोबनायाव हाबजोब्बाय अब्ला नों नोंथांनि फ्राय मा ओ माबा हो-होनो हागोन नों थाङा मा बाथ्रा होननो सानो? औ बेखे एसे बेखेवबानो जाबाय।
दाथ' जेरैबायदि नुगासिनो नोंथां माने जेबो फारागानो गैला आरोना। बै बां मानि बांद्राय गिदिर गिदिर सेंग्रा सिख्लाफोरबो नङा बिसोरो। माने इसे उन्दै बैसोनि आरो। खमसेखम मेट्रिक पास जाखांनाय बा ओइच एसफोर होनाय बेफोरबायदि। उन्दै-उन्दै लाइमोनफोरा बेफोरबायदि जुदि गाज्रि लामाजों थाङोब्ला् इयुनाव मा जाहैगोन मानोना बिसोरसो साफा-साफा नङा होमबा इयुनाव माने मा होनो बिसोरसो माबा खालामनांगोनथ' ब
औ गेदेर-गोलाव जाहैनानै बिसोरनो हारिखौ जौगाहोगोन आरोना।
हारि जौगानांगोन हयथ'बा न'खर सालायनांगोन हयथ'बा बिसोरो साफा-साफा सुबुं सम्पद जानो हानांगोन। नङा होमबा नोंथां दा जुदि बिसोरो गावनि केरियार दानाय समावनो बेफोरबायदि खामानियाव आगान होयोब्ला गाज्रि खामानि गाज्रि जिदु हुदायाव जुदि लामा लायोब्ला बिसोरनि फिउचारा थ' बांद्राय मोजां जागोनखौथ' जों नुहुरा बेफोर बेफोरबायदि जायोब्ला नङा होनबा नोंथां। बेखायनो बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गारनो नाजानांगौ आरो जेसेबां सेबां गाज्रि हुदानिफ्राय गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजानांगौ बा गाज्रि लोगोफोरखौबो हायोबा नोङो एभयड खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां आंनि बादिब्ला आरोना औ-औ नोंथां आंनि बादिब्ला आं सानो उन्दै समावनो बिसोरखौ बुजायनानै माने मोनफा मोनफा एमाव सोना दोननांगौ लाइफनि मोनसे एम होनांगौ बिसोरनो ओ जेनेबा ओ गथ' फिसाखौ बुजाय बुजाय क्लास टेन फोरसिम आरामसे ओ बिसोरनो खर'आव मोनसे एम सोना होनांगौ आंनि बादिब्ला बिसोरखौ जाहा- ते बिसोरो ओ बेलेग साइडथिं ओ थांफ्लाङा ओ एमनि बाहेरा माने नैदि टाइपनि ओ जेनेबा नों ओ गथ' फिसाखौ ओ सोरबा सानो दा- क्टर जाहोनो अब्ला डक्टरनिनो बेलायाव बुजायबाय थानांगोन एबा गियान सोबाय थांगोन डक्टर माबायदि जागोन। औ इन्जिनियार बोरै जानांगौ बेखौ सोयै सोयै माने गथ' फिसानि खर'आव ओ बेखौनो सोजोबना दोननांगोन अब्लासो बियो बेलेगथिं लामा लानाय नङा आरो।
उम बेलेग खामानि मावनो जेनेबा सम मोननाय नङा बेलेग खामानि मावनो बांद्राय माबानो मोननाय नङा चान्स मोननाय नङा।
एक्टिभिटिबो लाजायो जेरै स्पर्टसआव होनाय एबा मिउजिक फोराव सोना होनाय गथ' फिसाखौ जेरावबो ओ माने गथ'खौ ओ
मुखुब जानानै थानाय उम मोजां खामानियाव जेनेबा मुखुब खालामनानै दोननांगौ आरोना बिजि खालामनानै अब्लासो बिसिनि गोसोआ गाज्रि खामानि मावनाय बा माबा मोनसे गाज्रि बेफोरबायदि बिदि मावनायनि माने
अ गोसोआव अ औ माने गोसो जानाय नंला आरो अब्लानिया आथिखालाव बा आंनिब्ला ओमफ्रायो बिदिनो ओ स्पर्टसफोराव सोनाय लोगो लोगो नोंहा लोगोफोरजों जेनेबा बेरायनायफोराबो कम जालांबाय बेलासिफोरावथ' नङाबा बेरायनो लु- गेलेनो लुबैयो नालाय जे बा ओ थारटिन फरटिन बैसोसो आवसो जाखायो नालाय बिदिया अब्ला ओ बेरायनो गोसो जायै जालाङो। बेयावनो मुखुब जाना थागोन माने बेस्थ' जानानै अब्लानियासो माने औ अब्लानिया हाला आरो औ
बे एसे गोजानाव थागोन नङा होमबा नोंथां जेनेबा स्पर्टसआव होनाय लोगो लोगोनो नोंथ' स्पर्टस गेलेग्रा लोगोसे मोनगोन नालाय बेलेगथ' गाज्रि खामानि गाज्रि हुदा मावनाय लोगो मोननाय नङाना नोङो
औ औ बिदिनो माने ओ गोजाव दोननो हायो आरो गाज्रि लोगोफोरनि बिमा बिफाया आं होन सानो बिदि नोंथां अब्ला एसे ओ टाइमाबबो जोंनिया ओ बारबाय दे अब्ला दोनथ' नोसै नामा नोंथां औ औ दे